औ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों देनाय बुंनायसाय।
अ नोंथाङा मा खालामना दं नोंथां दायो?
ओरैनो जिरायनासो दङ नोंथां नोंथाङालाय दायो मा खालामदों?
अ नोंथां आंबो सान्दुं गोसाखाय नै दंफां सायाव जिरायना दं नोंथां।
अह।
बेलासिफोरनि जाखांबाय नोंथां?
जाखांबायमोन नोंथां जानायालाय।
नोंथाङा बिदिबा दायो आंबो जाखांबाय नोंथां जाखांनायालाय।
औ।
नों-नोंथाङा नोंथाङा दायो ओरैनो दंब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां दे आं ओरैनोसो जिरायना दंखायो नालाय दसे सम। हागोनदे।
जोंहा बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नोंथां जोंहा बेरायनाय बा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नों थाङा बे आयदानि सायाव एसे फोरमायना होदो नोंथां।
अ नोंथां हागोन। दा दावबायनायनि बागै नों सावरायलायनो सानदों नङा होमबा नोंथाङा?
औ नंगौ नोंथां।
दा आं बेखौनो बुंनो सानोदि जोंहा दावबायनाय बे दावबायनाया सुबुंनो जिउ सुबुं जिउनि मोनसे गोनांथार आयदा होननानै
औ औ नंगौ नोंथां।
औ। दा जोङो दावबायनायखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां मोजां मोजां बाथ्रा मोजां मोजां नलेज बा गोबां बेफोरबायदिनो जिउआव बा ओह मिथिनो लुबैनायफोरखौ जोङो मिथिनानै लानो हायो। सोलोंनानै लानो हायो।
औ औ नोंथां खोनादों।
औ जोङो दावबायनायनि गेजेरजों जों गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगायाव थानाय बुहुमनि खना खनला ओ मा होनो बबे खनाया जोंहा बुहुमनि माबे खोन्दोआव मा जादों माबे खनायाव जोंहा मा सोलिदों माबे खनायाव जोंहा मा खालामदों बै जायगायाव बै माबायदि ओ आबहावानि बा मिथिंगानि महरा माबायदि आरो जोंहा बेफोरनि अनगायै गोबां बैफोरबायदि जायगाफोराव मा सोलिबाय थादों बेफोरखौ जोङो मिथिनानै लाबोनो हायो आरो मिथिना माने गावनि जिउआव बैफोरनिफ्राय माबेया मोजां माबेया गाज्रि बेफोरखौ जोङो हमदांनानै जोङो गावनि जिउआवबो बाहायफैनो हायोबा गावनि गोसोनि साननायखौ सोलायनानै लानो हायो।
औ औ।
फोरख जोङो दावबायनायनि गेजेरजों गासिखौबो मिथिनानै मोनो हाया आरो
औ
दावबायनायनि गेजेरजोंसो जोङो गोबां गोदान गोदान आयदा नलेजफोरखौ जों मिथिनानै लानो हायो नालाय जोङो न'आव थानो थायोब्ला जोङो जेबो बायजोआव मा सोलिदों अबेखौ खनायाव मा जादों जों बेफोरखौ जेबो मिथिना मोना जेबो उदिस मोना जायो न'आव थाबाय थायोब्ला बेनिखायनो खाथि खालायाव गोबां गोजान गोजान जायगायाव गुबुन गुबुन हादर बेनि अनगायैबो जोङो माखासे गोबां बेफोरबायदिनो गाज्रि थासनाय जायगाफोरावबो जोङो दावनांगौ जायो मानो होनोब्ला मोजां जायगाजों थां मोजां। मा मावनायनि थाखाय जोङो बैफोरनि एसेबांबानि मोजां। न सोलिगासिनो दं जों बेफोरखौ मिथिनानै लानो हायो। आरो जों गुबुन बेफोरबायाददि अबेबा गाज्रि थासारि सोलिनानै दंबा बेफोर जायगाफ्रावबो जोङो दावबायहैनानै थांनानै नायबिजिरनो हायो जोङो। आरो मोनदांनो हायो नायबिजिरनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि जायगाफोराव मा मानिबा होनो थाखाय बेफोरबायादि थासारि जादों बेफोरखौ जोङो सावरायनायनि गेजेरजों मिथिनानै लानो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंगो नोंथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
फोयनाय खौला बुङोब्ला गोबां सुबुंफोरानो बांसिनानो गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव दावबायथिंनाय खौ जोङो नुनो मोनो मानोना बिसोरो मिथिनो मोनबायदि जोङो दावबायनायनि गेजेरजोंसो गावनि गोसोनि थार गोजोननायफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो बा मोननो हायो होननानैबो। साननायफोरबो दं आरो दा मानो होनोब्ला जोङो गावनि जि जोनोम जायगा बा गावनि जि बे जायगा बेखिनियावल जोङो थाबाय थायोब्ला गासैबो जोंनि गोनांथि जानाय मुवा बेसाद एबा गासिबो जोंनि मोजां मोननाय नायनो लुबैनाय। ओ माखासे बेसाद मुवा बा जायगा थावनि बेफोरखौ जोङो नुनो थाङा मोननो थाङा आरो माखासे बे फोराव थांनानै रंजाहैनाय बाजाहैनायाव जोंहा गोबां जोबोद गोजोन्नाय मोननो हायो बेनिखायनो गोबां सुबुंफोरानो गावनि जायगायावल' थाया दानि आथिखाल हालनि गोदान मुगायाव जोंहा हानद्रेदाव नाइनटि नाइन पारसेन्टआनो दावबायहैनाय बेरायहैनाय बेफोरबायदि आनो
उम
आंनि नोेजेराव
औ
दिनै नि मुगाया दा बे गोदान मुगायाव जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दं मिथिनांगौ दं बेफोरखौ जोङो न'आव थाबाय थायोब्ला ओरैनो जिरायनानै थाबाय थायोब्लाथ' जोङो मिथिनानै मोना जोङो माखा माखासे ससियेल मेडियानि गेजेरजों बेखौ बेफोरखौसो नुनो मोनो जे जोङो बैफोर जायगाफोराव गोबां गोजान गोजाननि दावबायारिफोरा फैनानै दावबायनानै बेफोराव सम बिजिरनानै बेफोरनि बिथिङाव मोजाङै बिजिर बिजिरनानै बेफोरो मानि थाखाय जौगानोसारदों मानि थाखाय बेफोरबायादि मोजां जादों बेफोरखौ बि सोरो नट खालामनानै लानानै गावनि जायगा सिम थाङो आरो गावनि जायगाखौबो बेफोरबादि मोजां खालामनानै लाहैयो एबा लाहैनोबो हायो आरो दा आंनि बुंनांगौआथ' एसेबांखिनि होननानैनो आं सानो आरो नोंथां बिथाङाबो बेफोरनि बागै फंनैसो बुंथिना होदो नों आहाबो मिथियोबा
औ जोंहा दावबायनाय बा बेरायनाया जों सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथार आयदा नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ जोंहा जे
सुबुंफोरनि जिउआव जोंहा
दुखु दाहाफोर थायो जेराव जों बेफोर दुखु दाहाखौ बावगारहोनो थाखाय जोङो बेरायनाय बा दावबायनाया गोनांथार होनना आं सानो मानो होनोब्ला जों जे बेरायो बा दावबायो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङो जों बैफोर जायगायाव गोबांथार मोजां मोजां जायगाफोर नुयो
लोगोसे बेफोरनि बे जायगानि थासारिफोरखौ जों मिनथियो बा मिथियै माखासे बाथ्राफोरखौ जों मोनथियो बेफोरबायदिनो माखासे गोबांथार मोजां मोजां जांबा नुफेरि नुफेरि नुथायाइफोरखौ जों नुनानै जोंनि
गोसो गोसोनि दुखु दाहाफोरखौ जों बावगारहोनो हायो बावगारहोनो हायो बेरायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदि बिदिनो जों सुबुं माहारिया गोबांथार रोखोमै दावबायनायखौ जों नुनो मोनसै माखासे सुबुंफोरा माखासे गोबां रोखोमै बेरायसै बेफोरबायदिनो जोंहा बाइकजों माखासे बाइकजों माखासे बेरायो माखासेफोरबायदिया
ट्रेनजों बे दावबायनाय बेरायनाय माखासे फोरबायदिया बिरखंफोरजों दावबायना बेरायनाय बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै बेरायनायखौ जों नुनो मोनसै। आथिखालनि समाव जोङो बेरायोबा माखासे बिथिङाव गावखौ सांग्रां लाखिनाया गोनां होनना आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा आथिखालनि समाव गोबां
सिखाव दाखेद जानायखौबो जों नुनो मोनबाय बेनिखायनो जों दावबायोब्ला गाव गावखौनो साबधान लाखिनाया गोनां बा साबधान थानाया गोनां जोंहा ट्रेनजों दावबायनायनि सायावनो बुंनो थाङोब्ला आथिखालनि समाव ट्रेनजों दावबायोब्ला जोंहा
जे गावखौ साबधान लाखिनाया गोनां मानो होनोब्ला जोंहा ट्रेनाव माखासे गोबां सिखाव दाखायदफोर थायो बिसोरो जे नोंखौ माबा मोनसे
मोजां रायलायनानै जा माबा मोनसे जाहोनानै जे नोंखौ बिउस खालामनानै बिसे नोंनि रां रुफा मबाइल बेफोर बायदिखौ लुथिनायखौ जों नुनो मोनसै बा गोबां नो खोनासै बेफोरबायदिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखाय जों गाव खौनो साबधान जानाया गाहाम बेफोर जे बेफोरबायदिनो जों बेरायोब्ला गावखौ साबधान लाखिनांगौ आरो बेफोर बायदिनो जोंहा गोबां जायगायाव जोंहा अरुणाचल बायदि जायगायाव बेरायबा जोंनो जोंहा पास बानायनानै बेरायनांगौ जायो बेफोर बायदिनो जोंहा गुबुन हादरफोराव बेरायनोबा जोंहा पासपर्ट बानायनानै थांनांगौ जायो जों गुबुन हादरफोराव बोरै बेरायनो बोरै थांनो होनोब्ला जोंहा जों गुबुन हादरफोराव बिरखंनि जोहैसो दावबायनांगौ जायो बेफोर बायदिनो जों बिरखंजोंसो गुबुन हादराव दावबायो बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमै दावबायो आरो जे जों लोगोसेयैनो जों दावबायोब्ला जोंहा जे बै जायगानि बोथोरा माबायदि बेखौ नोजोर होनानै जों दावबाय नांगौ जायो जेराव जों बे शिलं बादि जायगायावनो जों बेरायोब्ला दावबायनो थाङोब्ला जों रोजा जेकेट बा रोजा गस्ला रोजा लंपेन्ट गुदुं लंपेन्ट गुदुं गस्ला गाननानै जों थांनांगौ जायो मानो होनोब्ला शिलं बायदि जायगाया गुसु जायगा बेनिखायनो जों गासैबो फारफ्रोमथिंबो बिथिंनिफ्राय नोजोर होनानै जों दावबाय नांगौ जायो जेरै जों रां रुफानिफ्राय लानानै रां रुफा रुफाखौबो जों थोजासे लांनांगोन बेफोर बायदिनो जोंहा
गासैबो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो नायनानै जों दावबाय नांगौ जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
बिदिबा नोंथां दावबायनायनि सोमोन्दै आं बेखिनिखौनो बुंबाय जोंहा बुंनोथ' गोबां दङ जोंहा अब्लाबो बेखिनिखौनो फोरमायनानै एसेयावनो दोन्थ'नोसै नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ बिदिब्लालाय दे नोंथां मोजोननाय थाबाय।